हेल' नों
औ ओ नोंथांजों आङो माने मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन खालामनाय जादों। ओ नोंथाङा ओ सावरायनो हागोनना?
औ नोंथां हागोन आं दा बे समावहाय ओरैनोसो दंथ'यो।
औ औ दे होमबा नोंथां जोङो बे आयदाखौ लादोनि जोंनिनो जेरै जोङो ओ माने माखासे समाव गोबां समाव जोङो बायदिसिना आगजुफोरजों जोङो ना हमो बा ओ जोङो ना हमनानै माने जायो थिग बेबायदिनो बै ना हमनानै जोङो मा मा आदबजों जोङो ना हमो? बा जोङो मा मा नाफोरखौ जोङो हमनानै लाबोनानै मोनबोयो जोङो। ओ बा माबायदि रोखोमै जों जायो बेनि बागैनो जोङो ना हमनायनि बागैनो एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ नोंथां ओ।
औ
दे बिदिब्ला नोंथाङानो ओ आयदानि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो।
औ जागोन नोंथां। जोंहा ओ ना गुरनाय होनोब्ला जोङो माने जोंनि बर' समा सुबुंफोरा बा जोंनि बर' हारिनि ओ सुबुंफोरा माने मैहुर खालामनाय बा जोङो ना नाहा मैहा थांनाय बियो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हुदा माने जोङो मा अम जिखि जाया जोङो मुवा बेसादखौ जोङो। नायगिरनानै गावनो नायगिरनानै जानो जोङो मोजां मोनो। थिग बेबायदिनो जोङो माखासे समाव जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ गावनो बै माखासे आगजुफोर बानायनानै ओ जेरै औवाजों बानाय जानाय सेन ओ जेखाइ, खबाय ख'खा, खाखि, फल' बैफोरबायदि ओ आगजुफोरखौ जोङो बाहायनानै ना हमहैनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ जेरै जोङो दै औ दैज्लां बोथोरनि समाव जोङो जेब्ला दै गोदानजों मा दैया ओ उसिफावोबा एसे दै उम दैया जेब्ला बारियो अखा हानायजों दैमाफोरनिफ्राय दै फोयो। अब्लानिया जोङो ओ बै दुब्लि फोथाराव थांनानै जोङो बे सेन खखा ओ खाखिफोरखौ जोङो सानानै दोनहैयो। सानानै जोङो बेबायदिनो गोबां नाखौ ओ हमो आरो जोङो। जेरै मा ओ बे सानायाव जोङो ना मोनो होनोब्ला जोङो। ओ नास्राय, गोरै, फिथिख्रि मावा ना बेनि अनगायैबो जोङो माखासे समाव गिदिर गिदिर ओ नाफोर ओ खु ओ सल, बालारि बेफोरबायदि नाखौबो जोङो मोननो हायो। बेबायदिनो लाबोनानै जोङो गोबां समाव जोङो। बेखौ ओ न'आव लाबोनानै जोंनि न'आवनो थाखानाय बायदिसिना ओ ओंख्रिफोर जा बा मैगंफोर जेरै मैथा ओ खुमब्रा ओ लाव बैफोरजों माने जायो। बैफोर मानोना जोङो बांसिन समाव जोङो। बै मैथाफोरजों जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो। जों माने जोबोद मोजां मोनो जानो बे मैथाफोरजों। बेबायदिनो जोङो जायो ओमफ्राय जोङो थ' बां गोबां गोबां जुदि मोनोब्ला जों बेखौ जाजोबनो हाया एबा जोङो ओ बेखौ फोराननानै जोङो दोनो। फोरानना दोननानै जोङो बैखौनो जोङो ओ नाफामबो जोङो देनानै लायो। जाहाथे गोबाव थिनानै जों जानो थाखाय हायो। बेबायदिनि बिद थाखाय ओमफ्राय उनाव ओ माखासे समाव आरो जोंनि गेज जोंनि न'खरफोराव ओ बर' न'खरफ्राव जों नुनो मोनो। ओ ओंखाम ओंख्रि संनाय समाव जुदि न'खराव जानो थाखाय जेबो गैयाब्ला जोंनि आइजोफोरा ओ जेखाइ, खबाइ लाब्रबनानै जोङो ओ दुब्लि फोथाराव बा दै दैफोर दैफोरावहाय ओ दैमाफोराव थांनानै थाब ओ ना गुरफबना लाबोनानै। बायदिसिना मैगंफोरजों गोथावा संना जाफैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। ओं बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो। माने ओ माखासे समाव बिदिनो गोबां ओ आइजोफोरा ज' ज'यैबो माने ना गुरहैनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो औ नोंथांमोननिथिं बेबायदि ओ ना गुरनाय बा मा मा आदबै ना गुरो? बेफोरबायदिनि बागै नोंथाङासो फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ थारैनो ओ जोबोद मोजां सोंथि। ओ नोंथाङा ओ जे बुंबोबाय ओ जेरै ना हमनायनि आदब खान्थि ओ बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलथिंबो जों गोबां बर' आइजोफोरखौनो जेखाइजों ना हमनाय बा ना गुरनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। ओ बेजों लोगोसेनो ओ जि जोंनि बर' हौवाफोर ओ बिसोरबो जों बिसोरखौबो जों ओ बायदिसिना आइजें बाहायनानै जों ओ बायदिसिना आदब खान्थि बाहायनानै जों ना हमनायखौ नुबोदों। ए जेरै खखा सानाय ओ लाङि जोंनिथिं लाङि होनो। ओ गुबुन गुबुन ओनसोलाव बेखौ फासि होननानै
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ नोंथां ओ बेफोरजों जों ओ ना हमनायखौ नुनो मोनबोदों। बेजों लोगोस दोनो सेन सानाय आरो ओ बेजों लोगोसे ओ मोनाबिलि समावहाय ओ जेब्ला नाथुराहाय ओ दै सेराव माने खोमसिनि खाबु लानानै जेब्ला आदार नागिरनो माने दै जिंआव फैयो। ओ बे समाव बो जोंनि बर' माने सुबुंफोराहाय ओ जंगार जायखौ औ-औवाजों ओ बेबायदि लहानि गुनानि फिसा फिसा जि जं बानायनानै बे औवायाव जों जं बानायनानै लायो सुनो थाखाय। ओ बेजोंबो जों ओ नाफोरखौ हमना लाबोनायखौ नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो ओ जोंनि बर' आइजोफ्रा ओ गोबां ओ माने दहला जायगाफ्रावहाय जेराव जेरावहाय ओ नोलो हाग्रा ओ जि एसे लाइफां हारिनि बे हाग्रा ओ बे हाग्रा फोरावबो ओ नाफोरखौ ओ गोबां बिबांनि जमा थायो होननानै जोंनि आइजोफ्राहाय बेवहाय ओ सा नैजि बा जिबासो ओ बिदि ज' लोगो नांनानै ओ जों मोनसे ओ दब ब्लाइयाव ओ बेबायदिनो ओ लारि माने राउन्ड जानानै ओ गथा
बेबायदि बेंख खननानै ओ जों बे हाग्राखौ ओ बुरै बुरै बा बोयै बोयै जों बेबायदि ना हमनाय आदब खौबो जों ओनसोलनिंथाय नुनो मोनो। ओ बेजों लोगोसे नो ओ जि मुस्रि ओ ना हग्रा, ओ बे मुस्रि जोंबो ओ जों ओ जि दै दै बाना जायो दै देरो, अब्ला जोंनि बे आथिखालावथ' जों ओ जोंनि लामाफोरावहाय कारफाल ओ दै थांग्रा जि लामा ओ बेफोरखौ होन नाय नुयो। औ बेफोराव थांनानै जों मुस्रिजों बेबायदि सोंथेनानै बा सानै मानसि लोगो नांनानै बेबायदि सानानै ना हमनायखौ जों नुनो मोनो।
औ ओमफ्राय ओ नोंथांमोननिथिं
औ हेल' नोंथां। ओ खोनादों बुं।
अ नोंथाङा जेनेबा ओ बिदि ओ नाफोर गुरनानै जुदि लायोब्ला बा मोनबोयोब्ला नोंथाङा ओ मा मा ओ मैगंफोरजों बा जाफैयोबा जानो मोजां मोनो?
ओ थारैनो जोबोर मोजां सोंथि ओ जों ना होननानै बुङोब्लाथाय ओ बांसिन मैथा दाथ' गोर ओ माने गरम बोथोर बे गोलोम बोथोर बोथोराव जों ओ गोखै मेगंजों जानायखौ जों साबसिन मोनो।
औ।
ओ बेजों लोगोसेनो जों ओ नारजै जेखौ फाथो फाथो आबादनिफ्राय ओ बे बि-बिलाइफोरखौहाय जोङो ओ फोराननानै जि गोरान खालामना दोनो बेखौ नारजि बुङो बे नारजि ओ नारजिजोंबो जोङो माने रोसि फुदुंनानै जानायखौ नुनो मोनो। माने आंबो बेबायदि ओ जाबोदों माने जोंनि ओनसोलाव बेबायदि बांसिन जायो। बे जों लोगोसेनो जों बे मोनबोनाय नाफोरखौहाय फोराननानै ओ गोरान खालामना दोनोब्लाथाय बे गोरान खालामना दोननाय नाफोरखौ जों ओ सबाय बे सबायफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो। लोगोसेनो ओ फोरानना दोननाय नाफोरखौ जों मेसें बोथोरावहाय ओ जि ला लाफा मैगं बे लाफा मैगं ओ जि ओ गिबियाव खाजेननाय बे खाजेननाय लाफा गोरलैजोंबो जों लाफा खारै संनानै जानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं।
औ नंगौ नंगौ थारैनो। नंगौ ओ नोंथाङा जेरै बुंदों बेबायदिनो माने जोंनि बा बर'फोरा बा न'खरफोराव माने आंबो माने बै दैज्लां बोथोराव जुदि नाफोर मोनबोयोब्ला माने साबसिन बै मैथाजोंनो जानायखौ माने आं मोजां मोनो ओ गिबियावनो जोङो मैथाखौ सानहरग्रोयो आरो मानोना आरो लोगोसे जोंनि न'खरावनो थानाय बा मोनखानाय मैगं जाहैबाय ओ बे हिसाबैनो जोङो मैथाखौनो गिबियै जोङो ओ सानग्रोयो। जों ना मोनबोब्ला नाजों मैथा गोखैजों जागोन बा मालाबा समाव आरो मैथा गो खा थायो जोंहा बै मैथा नाजों मैथा गोखाजोंबो जोङो जायो। जोंनिथिं आरो मोनसे ओ बेफोर मैथाफोरखौ जोंनिथिं ओ मोनसे खारदैजों जों संनानै जायो जेरै जोङो बै मैथा गोखाफ्रा जुदि बा एसे बांद्राय गोखा जायोब्ला जोङो खारै होनानै गोखाखौ एसे खमायनानैबो जोंनि थिं माने जोंनि ओनसोलाव जानायखौ नुयो आरो माने बांद्राय गोखााख जाया आरो खारै बाहायो जों बे जानायाव ओमफ्राय बे मैथा मैथा गोखै जानायावबो जोङो माने जोंनि ओनसोलाव बांद्राय गोखै बेबायदि जानायखौ जों नुवा। खारै एसे गारलानानै बिनि खै गोखैनाय जानायखौ खमायनानै जोङो माने जानायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो बेबायदि नोंथांमोननि थिं बेबायदि खारैफोर होनानै जायो नामा नोंथां बे मैथाफोरखौ
औ आथिखालावथ' ओ जि ओ जोंनि आइजोफोर बेवहाय जोङो ओ मैथाखौ दोलो दोलो संनो थाख खायहाय ओ माने एसे माने मैथाखौ गोबां होबाथाय गोखैया बांद्राय नालाय ओ बे गोखैनि माने खम माने गोखैखौ खमायहोनो थाखाय माने खारदै बाहायनायखौ नुनो मोनो। औ नोंथां
बेबायदि होनबा जोङो बेफोर ओ मैगंफोरफोरखो बा जोङो बै ओ ना गुरनानै मोनबोनायफोरखो जोङो माखासे बेबायदिनो ओ आलदा आलदा मैगंफोरजों जोङो माने गोथावहै संनानै जा दे होमबा ना नोंथां
औ नोंथां औ बेखौ जों नुबोबाय थादों
औ ओमफ्राय आरो जोङो बेबायदि जोङो बेबायदि ना मोनबोयोबा जोङो अनलाखौबो जोङो ओ जायो आरो बांसिन समाव जोङो मानोना ओ एसे देब्रब मानोबा अन गुन्दै बानायब्रबानो जायो नालाय ओंख्रिया ओंखायनो बे अनलाफोरजोंबो जों जानायखौ नुनो मोनोसै।
औ बे अनला ओंख्रिजों नोंथां औ औ
बुं नोंथां
समाबो जोबना फैबाय नोंथां औ जों बे औ बे गेदेर आयदाखौ जों बे माने गुसुं समनि गेजेराव जों माने सावरायजोबनो हानाया गोब्राब बेनिखायनो नोंथांजों नों बिथांमोननि ओनसोलथिंहाय जि माने ना हमनायनि आदब खान्थि ओ बेखौ मोनन्थिनो मोननानै ओ जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेनिखायनो बेनिखायनो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर उनावहाय फिन लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिनाय ओ थाबाय गोजोन्थों